औ हेलौ खोनाबाय।
हेलौ माथो खोनायासै।
खोनाबायना खोनायाखै?
माथो खोनायाखै होनदां हेलौ।
खोनादों आं खोनादों हेलौ।
मोजां खोनायासै माथो।
नोंनिखौ खोनागोन।
माथो माबा होजाया नामा हेलौ। हेलौ
हेलौ
मा थाबथार मोजां खोनायाखै माथो।
सोरना नोंनिया।
हो
नोंनिया
माथो लावट बो होजायाना।
सोरनि थाबथादों नोंनिया ना आंनियाव।
नोंनिया खोनाफैयाखै।
हेलौ
खोना फैयाखैमोन होनदां
दा खोनाबाय खोनाफैबाय खोनाबाय?
औ माथो लाउदाव होबा जेबो जाया लाउदावबो होजाया?
ए माबायाव डिउटि थांगोन ओमफ्राय दिनै?
फैबाय नै आङो खामानि मावगासिनो दं।
थाब लेंंहरदों नामा?
हो
थाब लेंंहरदों?
औ ग्रुबाव ग्रुबाव हरलाय लायदों माथो फट'क।
सोरखौ?
बे बुरला जारलाखौ।
औ ए मैया मैया फेल जादों नामा?
औ जाखांबाय।
जायाखै।
दाबो जाया हास्लाबगोन नों दा?
जानसै नै उन्दुदोंसोमोन आङो। माबा मोनाव दंहैयोमोन ओ नेरसोन मोनावसो दंहैयोमोन आं नेरसोन मोनाव।
नेरसोन नावसोबाव?
दोदांथलाव बिसोरनावसो हर थाना फैदों।
ए मा लाया?
ओरैनो आलासि जाहैदों आलासि जाहैदों उम।
ओमफ्राय मोनानि एकथा। बिदिनो जादों आरो?
उम एबार सप्तायाव बन्द'मोनानो माथो आंहा बोरै जाबावनांगौ?
मानो?
ज बन्द' बन्द' एबार मासाव बन्द' दालासैसो होनदोंंमोन बियो।
बोरै जानांगौना बिदिजों?
औ नोंथां नों लांखां खाबायना। सिगाङाव ओंखायनो एडजास्ट खालामनो हायाखैदां माखासेखौ।
हैइ लानांगोन खामानि दं होनना लानांगोन।
लादों खामानि दं होननानै। माबायाव लानोसै समबाराव मोनबा लानोसै। होनाङालै होनाङा जाय जे जों बेजों होलायलाय।
औ जागोन दे। बबेयाव थांखो खयथायाव थांखो नोंसोरो मैया?
सातथा थांदों सातथायाव।
अबावबा बेराय हैदों आरो ना मा जाखो?
बेरायाखै माबानि सातथायाव मोनानि सातथा।
हो
मोनानि सातथायाव थांदोंलै।
ओमफ्राय
मोनानि सातथायाव थांदों।
ए
ओमफ्राय बिनिफ्राय फुङाव फैबाय फास्थायाव फुंनि फास्थायाव।
मिटिंआव दंहैयो मोन?
दैथुननि गैया दैथुनखौनि लिंहराखै।
औ हालजांख्रा जादों नामा?
हालजांख्रा नुवा हाल जांख्रा बानाया मालाय। ओरैनोसो लिंदों आं आलासि जानो।
दावराव खोनादों।
खोनाखै।
हो?
खोनायाखै खोनायाखै।
उम
दावराव जानो मोननाय नङाना।
थोस गोलोमजोबायलै गरमथार दिनै।
बेलेगनि आवाज फैनाय नङा मोननाय नङाना
मारै?
बेलेगनि आवाज फैनो मोननाय नङा होनदां।
खोनायालै रावबो गैया।
नोंनि आवाजल' फैनांगोन।
नाव गैया।
मा ओंख्रि ओमफ्राय?
सोंना
हो
खुमब्रा ना
जाना फैखाबाय
मारै?
जाना फैखादों।
औ बरिया गोथाव जानानै फैबाय थान्दानो।
ओमफ्राय दा जानो दं गैला
बोरै?
दा जानो दोनाखै नामा होनदां दायो बेलासियाव ओंखामखौ जानो?
दोना जायो नामा‌ रा लाबफाबाय‌ रा।
नाया बुरजा लाबोदों।
हो ना गिदिर नङालै ना फिसासो ना फिसासो नास्रायसो नास्राय गोरलै गोरलैसोमोन।
आंनो मासे आंनो आंनो दा मासे हर। जाया होमबा?
सलियानो मोननैल' मोनथिबाय?
नों बेखौ रिकभारि खालामनो दोनग्रोदो।
खालामगासिनो दं बेखौनोथन।
जायगा जायगायावनो दोनब्रा ओमफ्राय जेबो खालामनाङा बै जेरै दं माबा दं जायगा जायगायाव गाव गावनि जायगायावल' राननानै दोन।
बेेनथन ओमफ्राय नै बुरलाजारला दोननोनो हायाबा बिदि माल गैया गोदान गैया गोदान गैया।
ओमफ्राय बेखौ खिथु उननिखौ खालेक्ट खालामाखै?
सोर खालि खालामखायो दानो! बे फिनथेक लागायाबा
नङा नों बेखौ खाहरदो बै बे ट्रलिनिखौ नोङो जायगा जायगायाव दोनदो। खोनाबाय? बे थ्रलि
मैया ब्राव-मैया ब्रावजारनिखौ मैया ब्रावजारनिखौ लागायजोबबाय माखासेया एसेल'सै।
थ्रलि मोननै नोंथ' नों एथिया गाजायगायाव दोननो होन्दों आ नोंखौ बुजिदों ना बुजिआखै बुजायाखै?
ओ बुजिदों बेखौथ' बोथो‌दगासिनो दं नै साफा खालामगासिनो दं। जायखायखौ दोननो हायाना ओमफ्राय बुरला जाला जोबना
बे बुरला जालाया जायगायावनो दोन ओमफ्राय थैखौ थाब थाब रानदो ओमफ्राय मोनसे मोनसे रेकरैखाथ मोनसे- मोनसे जायगा लानानै नङाबा बे नों हानाय नङा नोङो नङाबा नों हानाय नङा बे बिदि खालामाबा।
आखियाव ब्रा
ओ
आं नारसो नारस्रल' दोनसै होमबालाय खनै- खनै इसे -इसे
बे रिकभ मालखौ -रिकभारि मालखौ
औ नाथ्रोथनाल' दोनसाङो होमबा
होनदां बेखौ जायगा जायगायावल' दोन्दों जाय बि टब बा थटपनि जायगायाव दोनदो टि सार्ट बा टिसारनि जायगायाव दोनदो बिदिल' दोनस आां नोंखौ बेखौ रिकभारि खालामनांला फल्ड खालामनांला
औ
ओमफ्राय हें खालामनाय दंबा हें खालामथ'नानै ला ज जायगा जायगायावल' दोनदो उनावहाय रिकभारि खालामबा डाइरेक्ट दडाइरेक्ट औ जिन्सआव जिन्स दोनदो।
रिकभारि दारै खालामनो हाया मानो होनबा बुरला जाला दंजोथार ना जायगायानो।
बेखौनो' होनदों बे जोब्बाथाय थलि जोब्बाथाय बे रिकभारि जोबबाथाय डाइरेक्ट रिक'भारि खालामदो। मोनसे मोनसे प्लेस लानानै
आय बाराद्राय थाथारदोंलै मैया बेबो थांनो नागिर नालाय ब्रा बमब्रयाल' थांनायल' नालाय
उन्द्रै दा ककरयाव थाङा उन्ददै दालाय
नयथा सयसलिस फनसास हाजार
फनसास
दाथ' दिन्था थांनांगौलै
थांदो नों टाइम हिसाबै
उम
खथायाव जोबगोन ओमफ्राय बियो हेल' हेलौ हेलौ मा सिरि जाखो? हेलौ